ओ नोंथां
हेलौ
खोनादोंना नोंथाङा? हेलौ औ खोनादोंना नोंथाङा आंनि आवाजखौ औ खोनादोंना?
नोंथाङा हेलौ
औ औ।
हेल' नोंथांनिया भइसआ जायाखै खोनाबाय?
आं खोनादों नोंथांनिखौ
अ नोंनियाव फैसा फैयाखै? जे नोंथां अ नोंथांजों मोन से आयदानि सायाव सावरायनो नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै कल हरदोंमोन नोंथां आंनो सम होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां।
औ जे दाहाय आं सोंनोसै नोंसोरनिथिंजाय मा मैगंखौहाय उम बां सिन जानायखौ नोंथाङा नुनो मोनो जे नोंथांनो एसे फोरमायनो हागोन ना बेनि बागै?
औ हागोन नोंथां औ।
औ।
जोंनि दोरोङारि जानाय ओ आरो जोंनि ओनसोलाव मा ओंख्रिखौ बांसिन जायो होननानै बुङोब्ला जोङो दायो आथिखालाव जों मोननाय मैथा, मैथा खौ जोङो नाजों बिराद मोजां रुदबनानै जों जायो आथिखालाव। आरो थिग बिदिनो जोङो ओ अनला ओंख्रै जायखौ जों खुमब्रानि अनला बिदिनो लाइनि अनला
औ।
लोगोसे जंहाो नार्जि अमा दाथ' जोंनि ओ ओनसोलावहाय अमा बिराद मोनो खम दामावनो। बेखायनो नार्जि अमाजों जोङो गोबां मानसि जायो। आरो लोगोसे जोङो अ खुमब्राजों हांसो बेदरजों बिदिनो जोङो बर'फ्रा जि जोंनि दोरोङारि जानाय जेरै दायोथ' जोङो गोबां औवा मेवाखौ मोनो जोंनि नङा होमबा दायो औवा मेवाखौ जोङो ओ गोबां गाजा खिलियो बे बे जोङो बर'फोरा दा जायो आरो। औवाखौ सोरबा सबाइ ओं ख्रिजों जायो। आरो बिदिनो जोङो ओ बे बेदरफोरजोंबो जोङो होलानानै जायो।
औ
जायफोरा बेखौ गोबाव जानो थाखाय बेखौ आसार खालामनानैबो जोङो दोननाय जायो आरो औा मेव'नि आसारखौ
औ औ
औ थिग बिदिनो जोङो दायो आथिखालाव जोङो नै दैज्लां बोथोर सिब्रु मैगंफोरखौबो जोङो मानि फोथारनिफ्राय बा दुब्लि फोथारनिफ्राय जों दा एभोल एभोल जों सिब्रु मै मोनो बे खौ जोङो लाना फैनानै जायो आरो नोंथां आरो लोगोसे जोङो सबाय ओंख्रिखौबो जोङो दायो मोनसोगारो बेखौ जोङो दा ओ ओ साम'जों मोजाङै संनाय जायो बेखौ जोङो जानाय जायो आरो साम'खौ जोङो बोरैहाय जायो होननानै बुङोब्ला नोंथां जेरै जों गिबियावनो जों साम' खौ मोजाङै जोङो ओ सोमना दोनांगौ साननैबा सानथाम बेखौ लेथ्राखौ खिगार होनांगौ आरो नोंथां। बिनि उनाव बेखौ जों सा फा खालामनानै जों बेखौ खिथुथिं दानस'नानै खुगाखौ जोङो एरख'नानै जोङो बे खौ मोजाङै सुस्राबावनानै जोङो बेखौ एवनानै लानाय जायो आरो मोजाङै। बेनिफ्राय जोङो सबाय ओंख्रि खौबो जोङो मोजाङै एवना लागोन जों खारै एसे होनानै बिनिफ्राय जोङो बे एवनानै लानाय जोङो साम' होलानाय जायो आरो सबाय ओंख्रिखौ बेनिफ्राय जोङो ओ थामजि बा ब्रैजि मिनिटसोनि उनाव जों बेखौ बोखांनानै जानाय जायो आरो नोंथां अब्ला नोंथांमोननि साइडवहाय बै ओ खारै ओंख्रिखौ बोरैहाय जायो नोंथां अननानै फोरमायना होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां जोंनिथिंजाय जे आंबो थांनोसै जे जोंनिथिंजाय माबायदि खैमैगंखौ संनाय जायो जे दा आं अनलानि
औ
बेलायाव बुंनोसै जे जों अनला संनोबा फार्स्टावनो अनलाखौहाय मोजाङै गावनि आखोन गोखैखौहाय उनाव बेखौहाय मोजां बेखौहाय मोजाङै दै सावनो होनांगौ बिनि उनावहाय बेखौ सोरबायाबा ग्रेन्डाराव अनो बा सोरबाया दिंखियाव बा सोरबाया उलाराव उनायखौहाय जों नुनो मोनो आरो नोंथां आरो बिदिनो बेखौ देखांनायनि उनावहाय जों बेदरनि बेलायाव जे दाउजों संनो ब्ला दाउखौहाय जोङो फार्स्टआवनो मोजाङै एवफ्रामना लानांगौ। मोजाङै एवफ्रामना लानायनि उनावहाय बेखौ बोखांना दोननायनि उनाव जे जों अनलाखौहाय संनो थाखाय साराय जाननानै बेवहाय दै होनांगौ दै होनायनि उनाव बेयाव जे दै होनानै फालौ संख्रि बेफोरखौ देनायखौ मोजाङै होना लाखाबाय आरो बेवहाय खारैबो होखाबाय बिनि उनावहाय जेब्ला बियो दैया गोदौगोन अब्ला जों बेवहाय अनला खारैखौहाय फ्रि फ्रि होना होनांगौ आरो आरो बे फ्रि फ्रि होखां नाय उनाव जों होबाय थानाय टाइमावनो सारबा ओ गारबाजोंहाय एरनानै होनांगौ जे जाहाथे गोथौआ माबा गाहायाव जे जाहाथे खामा बेयो अनला खारैया बिनिफ्राय जे बेदर जे एवफ्रामना दोननायखौहाय जोङो जेब्ला गोदौवो अनला खारैया अब्ला बेखौहाय जों बेदरखौहाय होना होनायखौ नुनो मोनो। जे अनलाया जेब्ला गोदौवो बिदि बिनि उनाव जोङो जेब्ला बियो मोजाङै रानगोन अब्ला बि खौ गावनि सेबां नांगौखिनि मैगंखौहाय जोङो फोलाननानैहाय जे जों बियो मोजां जाब्ला संख्रि बेफोरखौ नायखांनानै जुदि मोजाङै जादोंबा बेखौहाय जोङो बोखांना दोनसिगोन आरो। बिब्दिनो दा आं बुंनो थाङो जे सबायाइनि बेलायाव सबाइ खारोबखौहाय माबायदि संनाय जायो जे सबबायखौहाय जों फार्स्टावनो बेफोरबायदिनो बेफोरबायदि माने जे सबायखौहाय जों सुखांग्रोनानै दोनाबाबो जायो बेखौहाय जोङो डाइरेक्ट सुनानैबो संनो हाखायो
जे सबाइ संनोब्ला जोङो फार्स्टआवनो सबाइखौहाय मोजाङै ओ एवफ्रामना दोननांगौ एवफ्रामनायनि उनावहाय जोङो बेखौहाय जे खारैजों बिब्दिनो नोंथाङा एसे आगोलावनो बुंलांखाबाय जे सबबायखौ जों माबायदि सङो। जे बेखौहाय जों खारैदो थावजों एसे एसे मोजांङै एवफ्रामनानै फालौ संख्रि बेफोरबायदिनो जे होनानै बेफोरबायदि बिनि उनावहाय बेवहाय जोङो दैखौ होनांगौ जेब्ला जों साम'जों संङोनो अब्ला खौहाय दैखौ होनानैहाय साम'खौहाय जों जि सामखौ एवफ्रामना दोनदोंमोन बे साम'खौहाय जोंङो जेब्ला बियो गोदौवो अब्ला बिखौहाय बोखांनानै दोननांगौ आरो बोखां गोदौब्लाथाय जोंङो बेवहाय सामगु होनानायखौ नुनो मोनो आरो बिनि उनावहाय जेब्ला बियो मोजांङै गोदौगोन अब्ला बिनि उनावहाय जे जोंङो गावनि नांगौसेबां संख्रै नांदों नाङाखै बेफोरखौ साखिनानै सोरबाया जे सोरनियाबाथ' मोजांङै डरेक्ट नांखायो नादोंना बेफोरखौहाय साखिनानै जेब्ला बियो मोजांङै रानगोन गावनिसेबां नांगौनि खानि मैगं जागोन अब्लाहाय जों नुनो मोनो जे सबाइ ओंख्रिखौ बोखांनायखौहाय आरो खारैखौहाय जों मानिफ्राय मोनो होनबा जों खारैखौ मोननो हायो जे थालिर मादानिफ्राय मोनो थालिर बि फांनिफ्रायबो थालिरखौहाय बिनि माबा दंफांखौबो मोनो आरो मादाखौबो मोनो आरो जों खारैखौ मोननो हाबावो जे मुदुफुल बिफांनिफ्रायबो मोनो आरो जों बे मोननैनिफ्राय बांसिन खारैखौ मोननायखौ नुनो मोनो आरो जेब्ला जोंहा खारैया गैया जायो अब्लाहाय जोंङो ओ सदाबो होनो हायो सदाजोंबो संनो हायो आरो। आरो अनलानि बेलायाव जों जे नुनो मोनो जे जोंहा हाथा खुरनाय नेम दंङो। जेब्ला जोंहा गोथार जुलि जायो अब्लाहाय जों नुनो मोनो जोंहा खैना गोदानाहाय अनला खारैजों दाउजों हरावहाय जे गामिनि गामि जेब्ला हाथा खुरनाय जायो अब्ला बेवहाय जों नुनो मोनो संना होनाय खौ नुनो मोनो आरो अनलाजों दाउजोंहाय जेब्ला जोंङो बिबदिनो हाथा खुरनायाव अनला खारैखौबो बिब्दिनो जों जेरै सङो बेफोरबायदिनो सङो। जे संखांनायनि उनाव जों नुनो मोनो जे बर गोदानखौहाय बरगोदानदो बरगोरारैखौहाय फज'नानै जे खैना गोरानखौहाय ओंखामखौ खुरना होनो होनायखौ जों नुनो मोनो आरो बिब्दिनो नुनो मोनबावोदि जों जेब्ला बेवहाय बरगोरारि बरा जागोन ओंखाम अब्ला बोराय बा सेंग्रा बेफोरबायदि मा होनो बे बर गोदाननि ओंखाम जानायखौहाय जोङो माने खबसेबो सोनो होआलासिनो बेखौहाय जोङो बोखांनानै जानायखौहाय नुनो मोनो आरो गुबुनावबो नुनो मोनबावो दे सोरबायाहा बिदि सेयालासिनो जे दै लखबना होनायखौहाय जों नुनो मोनो आरो अनला खारैनि बेलायाव
नोंथां नोंथां बुंनाया सैथो आरो जोङो गोबां ओंख्रिखौ जों बर'फ्रा जायो। जोङो बे ओंख्रि औ
नारजिखौहाय दा आं बुंनो थांगोन जे जों माबायदि सङो जे जों नारजि जि संनोब्ला बेफोरबायदिनो जे नारजिखौहाय जे बिनि बिलाइ